हेल'
हेल' हेल' औ नोंथां
हेल'
औ खोनादोंनाा नोंथां औ आं खोनागासिनो
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
औ आं नै सायायाव जिरायना दङ दा बर्थमान
अ नोंथाङा फ्रिमोन दा
औ दा एसे फ्रिथ'
नोंथाङाथ' मिथिखाबाय जानांगौ हा
मा खालामगासिनो नोंथाङा
आंबो दङ ओरैनो
औ दे थिगआनो
नोंथाङाथ' मिथिला जानांगौ मानि थाखाय कल खालामदों
औ एसे मिथिबाय आरो
औ बा बोथोरनि सोमोन्दै रायलायनोसै ना
औ औ औ सावरायसै
दाथ' गरम बोथोरबो समायना दं बोथोरफोरा गरम जागासिनो दैज्लां बोथोर आरो दैज्लां बोथोर अखायाबो गेजेर गेजेर गेजेर हागासिनो
औ औ दसेनो सान्दुं दुंलाय अखा हालाय बिदि जागासिनो आरो
नोंथाङा बोथोरनि सोमोन्दै माबा एसे फोरमायगौमोन नामा
ओ दा ओरैनो जेनेबा बे बिगियाननि रावै बुंनो थांबाथ' बोथोरखौ जों मोनबा बाहागोआव बो खावदोंमोन आरो बे बिजाबफोराव मोननाय बादिब्ला आरो बिगियाननि रावाव बे बोथोरफोरा जाबाय
अ
दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर गोजां बोथोर दुफां बोथोर आरो उदां बोथोर बे मोनबा बाहागोआव बोखावदोंमोन आरो
औ ओमफ्राय दाथ' बे बोथोरफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे जाबाय थायो नालाय दा जों आं मिथिनायावथ' गरम बोथोर सोलिगासिनो गरम बोथोर औ नेट प्रब्लेम नामा होमबा
औ दे होननो हागोन
औ खोनाबाय ना औ औ दा बे बोथोरखौ बिगियाननि राव बायदिब्ला आरो मोनबा बाहागोआव बोखाव दोंमोन आरो
बोथोरफोरा जाबाय बे बिगियाननि रावै बोखावनाया बे दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर बेनिफ्राय दुफां बोथोर गोजां बोथोर आरो उदां बोथोर बे मोनबा बाहागोआव बो खावदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बिदिनो बोथोरा मोनसेनि उनाव मोन से थांबाय थायो नालाय जेनेबा दैज्लां बोथोरनि उनाव मेसें बोथोर फैलायगोन बिनि उनाव दुफां बोथोर बेनि उनाव गोजां बोथोर बेनि उनाव उदां बोथोर दा बिदिनो जोंनियावथ' दा मिथिनाय बादिब्ला दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो
ओम ओमफाय दैज्लां बोथोरनि सोमोनदै एसे फोरमाय बा
अ अ दा दैज्लां बोथोर होनबाथ' जायो बोथोराव एसे गरमबो जायो आरो अखा या जे जे हाबाय थायो बेखिनिखौनो दैज्लां बोथोर होनना बुङो आरो दा जाय बोथोराव जोंनियाव दैज्लां बोथोराव माइ आबाद बा बे अखायाव जानाय आबाद बैफोरखौ मावनाय जायो आरो माने जायफोर आबादफोरा बा जायफोर मैगं- थाइगंफोरा बा जायफोर दंफां लाइफांफोरा अखा हानाय बोथोराव रज'यो बा मावजायो बैफोर फोरखौनो आं दैज्लां बोथोराव मावो आरो ओमफ्राय मा जायो दैज्लां बोथोरावथ' मालाबा बे आखाया आ गोबाव समहालागै हाबाय थायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय बेनिफ्राय आरो
बे दैज्लां बोथोरावनो गरमबो जायो मालाबा मा जायो बे बोथोरफ्रा एसे एनै सोलाय सोल' जायो नालाय ओरैनो मुङा गोलोम बोथोर बा दैज्लां बोथोर थाबाबो बे समाव मालाबा अखा हायाबासिनो गोबां गोरान खालामो आरो बिदि जायो बेनिफ्राय आरो बे गरम बोथोरावनो मालाबा मा जायो मानसिफोरा प्रब्लेमबो जायो आबाद मावनायाव जेरै खेथिया दै गैया जायो ब बे मा होनो दंग' दंलाफोराव बा दैमा दैसा साफोराव जामफैफोराव जेथिया दै गैया जायो अब्ला आबाद मावनायफोराव खसथ' जायो आरो मालाबा
अबेबा अबेबा गोथौ जायगाफोरनिखौ गायनोबो गायना लानोबो हायो आरो सोरनाबा
हायो हायो औ औ औ बिनिफ्राय आरो मा जायो दैज्लां बोथोरावनो बे अखाफोरा मालाबा बोसोराव अखाया बाराद्राय जाबाथायायो दैबानाबो जायो जायजों दुमसिब जिब-जुनारफोरा गोबां ख'हा जायो आरो बे दैबाना जानाय नो मालाबा गोबां ओनसोला लोमसावना थायो बेहायनो जिब जुनार थैयो मानसि दुमसि थैयो जि न'ख खर बा बे आबाद बैफोर गासिबो जेनेबा सिलिंखार जानानै मानसिफोरा लस जायो यो आरो ख'हा जायो एमनिफ्राय बिदिनो थासारिफोरा गाज्रि जायो आरो बिदि बाराद्राय अखा हाद्रायबाबो बेनिखायनो बे दैज्लां बोथोर होनबाथाय आं नांगौ जखानि अखा नांगौ जखानि सानदुं बिदिबाथाय मोजांसिन जायो आरो
औ
बिदि आरो ओमफ्राय बिदि दैज्लां बोथोर थ' जेनेबा जाय जायगायाव एसे गोजौ जायगा बे जायगायाव अखा बांसिन नांखागौ नांनायालाय ओमफ्राय आरो दैज्लां बोथोरबाबो जाय जायगायाव गाहाय जायगा दैया बांसिन थायो बे जायगायाव एसे दैखौ खम नांगौ जायो आरो थारमाने अखाफोरखौ एसे खम नांगौ जायो आरो
ओ ओमफाय मेसें बोथोरनि सोमोनदै
औ औ मेसें बोथोर दा ओ मेसें सें बोथोर होनबाथ' दा जोंनिया दैज्लां बोथोर थाबाय बेनिफ्राय गोलोम बोथोर बेनिफ्राय मेसें बोथोर बोथोर फैबाय गोलोम बोथोरनि उनाव बे जेनेबा गोलोम बोथोर होनब्लाथाय जेनेबा जोंनि माइ आं बा दैज्लां बोथोराव जानाय आबाद मावखांनानै
ओ
बे आबादफोरा जोबस्रांनाय बा बे आबादफोरखौ थिखांनाय बै समखिनिखौनो जाया जाय समखिनियाव अखाया एसे खम जाहैयो बा अखाया गैथारानो होनना बुंजायो आरो मालाब मालाबा बेखिनि समखौनो मेसें बोथोर होनना बुङो आरो मेसें बोथोराव मा खालामो बे
जेब्ला दैज्लां बोथोराव मावबाय मावनाय आबादफोरा बे आं फिथाइ ओंखारबाय फसलफ्रा बिनिफ्राय मा होनो बैफोर फसलफोरखौ थिखांनाय सम आरो बेखिनिया औ मेसें बोथोरखिनिया आरो मा खालामबावो बे मेसें बोथोर खिनियावनो जेनेब्ला बे अखा बोथोरा खम जायो नालाय बा अखा हानाया जायो बे मा खालामो बेहाय मेसें बोथोराव जानाय माने अखा गैयि समाव जायफोर आबादफोरा जायो बा जायफोर मैगं थाइगंफोरा बा जायफोर दंफां लाइफांखौ गायनो हायो जों जोंनि थाखाय बाहायथाव खालामनो हायो बैफोर मैगं थाइगं बा दंफां लाइफां बा आबादफोरखौ मेसें बोथोराव मावो आरो बिदि जायो ओमफ्राय मा जायो आं मिथिनायाव आरो मेसें बोथोराव माने बे मैगं थाइगंफोरखौ आबाद मावनो मोजांसिन जायो होनना मिथियो आरो आङो
औ मैगं थाइगंफोरा माने मोजां जायो
औ मोजां जायो माने बे अखा गैयै समाव मैगं थाइगंनि आबाद बांसिन ओंखारसिनो होनना मिथियो आरो आङो बिदिहाय औ बेखायनो मेसें बोथोराबो नायनो थाङोबा मोजाङानो गाज्रिथ' नङा बिदि आरो अ बेनि ओमफ्राय मेसें बोथोरावनो मानसिफ्रा औ औ औ मेसें बोथोरनि उनाव अ अ गोजां बोथोरमोन नामा औ गोजां बोथोरानो जागोन खोमा औ औ ओमफ्राय दा गोजां बोथोर होनबाथ' मेसें बोथोर मथा मथि एखेयानो बे मेसें बोथोरजों गोजां बोथोरजों खिन्थु मा जायो मेसें बोथोराव बुंब्लाथाय गोजां बोथोरजों एसे लगायदेर फानाय जायो आरो मेसें बोथोरखिनियाव मालाबा गिबिखिनिखौ मेसें बोथोरानो होनो खिनथु उननिखिनियावबो मेसे सें बोथोरानो थायो खिनथु गोजां हैयो आरो बेखायनो बेखिनिखौ मा होनो गोजां बोथोर होनना बुङो
औ
थिग बेबायदिनो गोजां बोथोराव मा जायो गोलोम बोथोरनि उल्था जायो आरो
उम
जेरै गोलोम बोथोराव जोङो मा जायो फुरा गोलोमो मानसिफ्रा पुरा गरम मोनो बिदि जायो आरो खिन्थु गोजां बोथोराव बेनि टटेलि उल्था माने आ उल्था जायो जेरैहाय जों गोजां बोथोराव माबाया गोलोम बोथोराव गस गसला गानालासिनो थानो हायो बा फेन सिङाव थानो गोनां जायो ना नाथाय बे गोजां बोथोराव मा जायो जों जि जोम गरम जि जोम जुथा मुजा बा खर'आव थुफि बा आखाइयाव बे मुजा बेफोरखौ गानना थानो गोनां जायो आरो बेनिफ्राय आरो गोजां बोथोराव अखाया जोबोर खम बिदि आरो बेनिफ्राय जों जेराव गोलोम बोथोराव सान्दुं दुंबानो थानो बायो गोजां बोथोराव जोङो बे सान्दुं बोथोराव सान्दुं बोथोराव ओंख ना मोजां नाङो बा सानदुंआव थाना मोजां नाङोबा बेनि सोलायै जों गोजांथारबाथाय अर सायनाबो मोजां नाङो बिदि आरो बेखिनिया गोजां बोथोर आरो बेनिफ्राय नोंथाङा माबे मोनसे बोथोरखौ मोजांसिन मोनो ओरैनो नोंथांनि बादिबा
अ थ' गोजां बोथोरखौनो बांसिन मोजां मोनो मानोना थानदा गुसु मोजां नालाय जेरै सानदुं सायलाबायनोबो मो जां अर सायलाबायनोबो मोजां
आंनियाबो बेनो आरो औ औ गोजां बोथोरा मोजांसिन आरो आंनिबाबो बे जेनेबा गोजां
गरम बो गरम बोथोरावथ' गोलोमो नालाय बेरायलाबायनोबो मोजां मोना थाबायलाबायनो गोजानफ्रावबो थांनो बारा मोजां मोना गोजां बोथोराव जेन मोजां आरो बेरायनोबो
ओमफ्राय गोजां बोथोरानो फसन्द' गोनांसिन आरो जेनेबा गोबां सुबुङानो बारा प्रब्लेम जाया गोजां बोथोराव बे गोलोम बोथोराव फैनायलाय औ औ गोलोम बोथोरखौ गाज्रि लेथ्रा बिदि होनना बुङो आरो गोबाङानो
साफा सुफायै थानो हा हाया माया गस्ला जुम जि जुम गाननो हाया मोजाङै बिदि जायो आरो
सोरबा सोरबा गरम बोथोराव
औ औ
बेमारबो जालाबायो गरम बोथोरफ्राव बांसिन गोलोमनानै गरम प्रेसारफोर एफोर बादि जानानै
औ नंगौ नंगौ बे जेनेबा गोलोम बोथोरावहाय औ नंगौ नंगौ बे गोलोम बोथोरावहाय गाज्रि जिउसाफोरा बे बारायसिन होनना मिथिगौ आरो गरम बोथोरजों दैफोरा बारा जायो नालाय बेनिखायनो गोलोम बोथोराव बेमार आजारा बारा जायो होननानै मिथियो आरो ओमफ्राय आरो मिथिनायावथ' गोजां बोथोराव एसे एनै खम जायो बेमार आजारफ्रा बिदि आरो बेनिफ्राय ओरैनो बाखि ओ बे बोथोरफोराथ' मोनबा जाबाय जोंनिया बेनिफ्राय बे बोथोर मोनबा बोथोरावनो जोंनि बे बोसोरा सलियो आरो जेनेबा बो जों बोसोरसे हमो नालाय बोसोरसेयाव जों थामजौ द'जिबा सान थायो लिपियारनि बादै लिपियारावथ' लिपियार बोसोराव थामजौ द'जि द' सान थाबाय बे थेवब्लाबो बोसोरबायाव सोलिबाय थायो बेखिनिखौथ' जों थामजौ द'जिबा सानजोंनो सोलिबाय थायो नालाय आरो बे थामजौ द'जिबा साना बे बोथोर मोनबा बोथोरजोंनो दैदेनजाबाय थायो आरो औ मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि मोनसे मोनसे नङा होमबा औ औ बिदिनो आरो बाखि समफोरा जाबायना जाया जाबायबा नोंथां जोंनिया हो समा जाबाय नामा ना जाथ'वाखै
एसे नांबावगौ
औ बेनिफ्राय दा बिदिनो मा होनो दा उदां बोथोरनि सोमोन्दै मिथिगोन नामा नोंथाङा
उदां बोथोरनि सोमोन्दै उदां बोथोर होनबाथ' बोथोरफोरा एसे मोजां गरमबो नङा थान्दाबो नङा
बे जेनेबा औ औ नंगौ नंगौ बे बैसागु जेनेबा बे दैज्लां बोथोर फैनायनि सिगां सिं बे उदां बोथोरा जायो आरो आं मिथिनायाव
औ
बे जेराव बे समाव जिब जुनारफोरा उदाङै माने बे उदां बोथोर समाव मा जायो आबाद फोर गैया जायो आरो जेनेबा आबाद थिखांगौबाय बा बेखिनियाव जायगाफोरा खुला जायो जिब जुनारफोरा आबुङै गिदिंथिंनो हायो बा गोसोफोरखौ मानसिफोरा उदां स्रां स्रां मोनो गोसो गिलित लिर मोननायफोरा खारो बै समखौनो उदां बोथोर होनना बुङो होनना मिथि यो आरो आङो
दे होमबा नोंथां ना जोंना समाबो जाबाय नोंथांनिफ्राय खोथा फोरफोरखौ मिथिनानै मोजां मोनबाय
औ औ दे गोजोन्थों औ
गोजोननाय जाबाय